हेलौ औ खोनादों ना नोंथां औ औ खोनादों। मा खालामगासिनो दा नोंथांङा?
आङो ओरैनो जिरायनानै दं' नै बोथोराबो बिराद गरम ना।
औ गरम। बिदिबा नोंथाङा दा फ्रि दंथयोना?
औ फ्रि दंङ दे
बिदिबा जोङो नोंथांङा फ्रि दङबा मोनसे आयदा लानानै दसे सावरायनो नामा?
औ औ सावरायजागोन दे मा आयदाखौ लानोथाय?
आयदा हिसाबै जोङो बे बर' समाजाव थालिरनि बाहायनायखौनो जों। सावरायनोसै नामा?
औ औ सावराय जागोन दे।
औ बिदिबा आङो ससे बुंनोसै।
औ दे बुं
थालिर थालिर थालिरा जाहैबाय जोंनि मोनसे बिफां नङा होमबा
औ
बेयो जोंनि बर' समाजाव माबायदि बाहायजायो दा जोंनि। थालिरनि मा मा माेनो खम समनि गेजेराव सावरायनानै फोजोबनो हानाया गोब्राब आरो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
जोङो गोबां हाबाफ्राव जोङो गोबां खामानियाव बाहायो थालिर बिफा बिफांनिफ्राय लानानानै फिथाइ। आरो बिलाइ मैखुन गासिबो जेनेबा थालिरा जोंनि बर' समाजाव। जोंनि बर'फोरनि रायजो जानायाव गोथौ सोमोन्दो दं नङा होमबा?
औ
हमना ला बिदिनो जोङो फिथाइफोरखौ जानायजों लोगोसे जोङो गाहायै खला। फुजा फोरबोफोर होनाय समाव जों बाहायो नङा होमबा?
औ
फारसेथिं बिलाइफोरखौबो जोङो फुजाफोर होनायाव लाइजौ महरै बाहायो। आरो बिफांखौ बिफांनि बे फस्लाखौबो जानायजों लोगोसे जोङो माखासे बर'फोरनि बिदिनो हाबा। फोराव जोङो खुन्थाफोर बानायनाय। आरो फारसेथिं खारै बानायनायफोराव बाहायो नङा होमबा?
औ औ
आरो गोदोनि समाव हाबाफोर जायोबा बा माबा मोनसे रायजोनि जानाय लोंनाय जायोबा जोङो थालिर बिखंखौनो बे फुनानै जोङो थोरसि बानायनानै बेयावनो ओंखाम जानो खाजा जानो बि गोबां दङ नङा होमबा
औ
बिलाइफोरखौ लायोबा जोङो फुजाफोराव जोङो लाायजौ होनायजों लोगोसे बेबायदिनो सोरनिबा न'खराव हाबा खेराइ जायोमोनबा हाबाफोर जायोमोनबा जोङो बिदिनो माखासे गोजौफ्राव होनानै साजायनाय हाबासाारिफोरखौ आरो माखासे बिदिनो ओंखाम संग्रा जायगाफोरखौ जोङो खोबथेनाय बेफोरबायदि गोबां खामानिखौ जोङो बाहायो थालेर
औ औ ।
दा नोंथाङा बे थालेरखौ बर'फ्रा बाहायनायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना जोङो ओरैनो मा मा हाबाफ्राव बाहायबावनाय जायो?
औ औ । ओम थालिरनि बाहायनाय बा बर' समाजाव थालिरनि बाहायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना थालिरखौ जोङो थालेरा जोंनि बर' समाजाव गोबां खामानियाव होयो होननानै बुंनांगोन आरो जिहेथु थालिरखौ गुदि मादानिफ्राय लानानै थालिर मैखुनसिम माने गासिबो खामानियाव सोलिजोबो आरो थालिरा माने जेबो गारजानाय गैया आरो बे थाजिराव बेनिफ्राय जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बिदिनो बिलाइफोरखौथ' जोंहा फुजाफोर होनाय फ्राव लाइजौ महरै बाहायनाय जायो आरो ओ बे फुजा समफ्रावबो जोंहा बिलाइयाव बायदिसिना ओ मुवा बेसाद जान ओ जान जानाय जेनबा मा माखासे फाजाफोर जानाय बा बुध प्रसाद जानाय बिदि ओ जिखुनु खामानि जेरै जोंहा सावरि बादालिफोर जायोब्लाबो जोंहा थालिर बिलाइयाव जाबासो माने मोजां मोन नायबास सावरि जानाय बायदि बा माबा मोनसे बिदि मोनलायलायनाय जोंनि समाजाव दं आरो
औ नंगौ ।
औ बेजों लोगोसेनो जोंहाथ' गो गोदोनि समाव हाबा हुखाफोराव थालिरजोंसो बिदि पेन्देल बिदि गोथ' गैयामोन नालाय सायना सालिफोरखौ थालिर बिलाइफोरजों बानायनाय बेखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव ओमफ्राय दाबो गामि ओनसोलाव नुयो बिदिनो जे ओ खायसे रांखावरि गैयै न'खरफोर बा बिथांमोननियाव थालिरजों बिदि सायनासालि बानायनानै ओ हाबा हुखा खुंनाय बा बबेबा सारादु बायदिसिना आथिमंगल बिदि जायोब्ला खुंनाय बेखौ बबेबा बबेबा जायगा एसे खना गफा जायगा बिदियाव नुयो आरो दाबो दा बेफोरनि सोलाय दाथ' पेन्देलफोर फैबाय बेजों लोगोसेनो औ बेजों लोगोसे जोंहा थालिरखौ ओ थालिर बे मा होनोमोनलाय थालिराव गोदोहाय बे थालिरनि दुनाखं बिदि बिदियावहाय ओंखाम जालाय लायनाय बिदि खौबो नुयोमोन ना हाबा हुखायाव औ बेफोरखौ बानायनानै ओंखाम जानाय ओमफ्राय जौफोरखौबो बिदियावनो लोङोमोन आरो गोदोनिया बानायनानै औ बेनि फ्राय आरो थालिरा जोंहा दंबावो जेरै जोङो माने हिनजाव गोदान लायनो थांबा बा जोङो माइनाव बरायनाय बिदि समफ्राव दना ना मा होनना बुङो बेखौ दना बानायोना औ बिदियावबो जोंहा खामानि सोलियो आरो बेयो आरो लोगोसे जोंहा थालिर मैखुनफोरखौ जानाय जायो आरो थालिर फिथाइफोरखौबोथ' जानाय जायो आरो बिनि उनाव जोंहा थालिर ओ फस्लाखौबो जानाय जायो बेखोथ' आजिखालि माने टाउन सहरफ्राव फानहैनानैबो माने रां खामायनो हानायनिबो सुबिदा जाबावबाय आरो टाउनावथ' मोना नालाय बे खौ आरो बेजों लोगोसे थालिरखौ जोंहा खारै बानायनानैबो जायो आरो जेरै ओ थालेर फस्लानि खारैखौनो माने पियर इदि होननानै बुङो आरो थालिर फस्ला आरो मादा ओ ओरैनो थालिर फस्लाखौल' बानायबा खारैया बांद्राय गोबाब जाया होननानै बुङो खिन्थु मादाखौ होफाबाथाय बिराद माने गोबाब जायो होननानै बुङो आरो दा बेफोरनो जोंहा बे बायनानै मोननाय सदा आरिनिफ्राय बे खारैफ्रा माने गोबां मोजां होननानै बुंनांगोन आरो। जोंहा माने अर्गेनिक न'आवनो बानायनाय।
औ
खारैखौ बानायनो थाखायथ' जोंहा गिबियावनो थालिरखौ दानफायना लाग्रो नानै बिगुर ओ बिनि फस लाफोरखौ मोजाङै फिसा फिसा हाना लायो आरो बे मादाफोरखौबो जावखुनानै मोजाङै फिसा फिसा एसे हानानै माने फोराननानै उनाव रानबाथाय माने सावनानो नै सालिसिगोन सालिनानै मोज्जाङैनोस ओ सालिनानै बेखौहाय दै एसे होनानै लादुरा लादुरा बिदि खामनानै दोनो आरो जेनेबा गोबाव सम जाजानायनि थाखाय बिदि आरो दा ओ आथिखालाव माने थालिर दंफां बिदि थालिरनिफ्राय माने माखासे रांफोरबो खा खामायनो हानाय बिदि सुबिदा जाबाय दा बेफोरनि सायाव नों थाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
नंगौ आथिखालावथ' जों बेखौ जों बेखौ मोनसे आबाद महरै लाबाय नङा होमबा? जिउ खुंनो जिउ राहानि थाखाय जों मोनसे आबाद महरै लानायखौ जों मोननो हायो आथिखालाव बर'फ्रा थालिर आबादखौ गोबां बिगा बिगा बेसेबा बुरजा बुरजा हायाव जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां लाइमोनफोरा जेनेबा फरायनानै बिदिनो साख्रिफोरनि फारसे गोसो होआलासिनो बा साख्रि नागिरालासिनो गावनि जिउ राहा खालाम गावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बा गावनि आह गावखौ ओरैनो दोनालासिनो बा गाव ओरैनो थाया लासिनो जोङो बेबायदिनो थालिर आबादफोर मावनायखौ गोबां मोननो हादों। नङा होमबा? बेबायदिनो गोबां रां आरजि जिदों आरो जेनेबा थालिर आबादनि गेजेरजों
औ
बुंनो थाङोबाथ' माइ आबादफोरनिस्राय बिदिनो बुरजा बुरजा थालिर आबाद सुबुंफोरा बे माइनिख्रुइ बांसिन रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो
औ नोंगौ
बेबायदिनो आथिखालावथ' जेनेबा गोदोनि समाव हाबाफ्रावफ्राव बाहायोमोन अब्लाबो जोङो आथिखालाव केन्देलनि मोनसे बे केन्देल लुनानै हाबा हुखा जानायनि मोनसे थासारि फैदोंबाबो जोंनो थालेरनि थालेर बिफांनि गोनांथि दंथारो होननानै जों बुंनो हायो आरो। मानो होनना बुङोबा जोङो बै गेट गुदियाव जे गायो आथिखालावबो
औ औ
आरो नोङो माबा मोनसे हाबाफारि बेखेवनाय बे समाव जों फिथा हानाय बायदिसिना हाबाफारि लायोबा जोंङो फिसा फिथा हानाय बेफोराव जोङो नङा होमबा? दासिम गोदोनि समावथ' जोंङो बेबायदि जानायफ्राबो दानि बायदि डाइनिं टेबोल बा मोजां मोजां सुबिदा गैयामोन नालाय गोदोनि समाव मोनसे समावथ' जोंङो हायावनो बिदिनो आलि बायदि बानायनानै जिगाबफोर होनानै जायोमोन आरो एसे सोलायनाय फैनानै जोंङो बै बाथामफोरखौ एसे टेबोल बायदि खालामोमोन बे समाव जोंङो थालिर खुन्थाफोरखौ खालिया दंफांफोरखौनो खुन्था गायनानै थगटाफोरखौ खाजाबलायो मोननो
औ औ नंगौ।
गोबां सोलिबोयोमोन जोंङो गोबां मदद होयोमोन ‌।थालिर फोरानना जोंङो गोदो खुन्दुं बानायनायावबो जोंङो थालिरनि बा दंफांनि बिजिल फोरखौ बाहायोमोन होननानै जों खोनाबोदों
आरो माबा बे थालिरनिफ्राय थालिरनि बै ओ मा होनगोन बेखौ थाल होननि बे खुन्दुंबो बानायनो हायो। बेजे बेजे थायोना बेफोरनोबो खुन्दुंबो बानायनो हायो आरो। बेनिफ्राय आरो जोंहा मा होनो मानसि थैयोब्ला हमना ला सोरबा सासे हाबा जायि होवासा मानसि थैबाय बे मानसि थैयोब्ला माने थालिर दंफां गायनाय जायोना बेयाव जिहेथु औ थालिर दंफांखौ माने आइजो बा हिनजाव महरै माने बे थालिराथ' फिथाइ थायखायोना बियो जोला बेफोरबायदि माने बांद्राय जानायखौ नुवा आरो बेथ' माने गासिबो थालिरनो माने फिथाइ थायो बा हमनानै ला बबेबा दं। बिफांफोर बस्थुआनो होन बा खान्थाल बबेबा इफोरखौ नायोब्ला बिसोर माने बबेबा अबेबा थायो अबेबा थाया बिदिसो। बि जोलानो बि जोनो बिदि जायो नालाय खिन्थु फानोबा बिदि जोंजुनाय गबेया आरो खालिनि गाससिबो फिथाइ थायखायो आरो
औ औ।
बिनि थाखायनो बेखौ हिन्जाव माहारि माने माने फेमेललाव खोलैयो आरो औ बिनि थाखायनो बै मानसि थैब्लाथाय औ बिनि माने बेयोनो नोंनि हिनजाव औ औ औ नंगौ बेनो नोंनि हिनजावावबा जेनेबा माबा मोनसे बिदि होननानै बिनि माबायाव गायनाय जायो। आंखौ नुयो आरो।
औ नंगौ।
आरो बिदिनो जाया हाबा हुाफोराव औ औ
बेसेबा गिदिर मोनसे सुबुं फोथायनायबो दंबावङो नंङा होमबा?
औ औ नंगौ। हाबाफ्रावबो गायोना जोंना बे मन्दपआवहाय। थिर लांनांगौ औ औ।
जोंङो गार्जा फुजाफोर होनायखौबो थालिरनि बाहायनायखौ मोननो हायो नंङा होमबा? जोंङो बै नावफोर नाव बानायनानै गाज्रि मालायफ्रा जेने'बा बेयाव गाखोनो दै बारलांनो
औ।
होननानै नायनाय जायो।
औ औ नंगौ।
खालि आरो बे बि फांखौनो
औ औ औ नंगौ फोजावहरोना?
फोजावहरो औ साहानिफ्राय खोना जेनेबा मोजां गा गाज्रि खोलाहा थांजोबथोंसै
औ।
बायदि आरो जेनेबा लोमजानाय साजानाय जोंनि गामिफ्राव दाजाथोंसै। बे फोथायनाय दंमोन नालाय बेफोरावबो थालिरखौ बाहायनाय जायो।
औ औ आरो मा होनो बे थालिरखौ र' थालेरखौ माने मोनसे फोथायनायबो दंबावो आरो ना जेरै बे बे मानसि थैनाय समावहाय हाय दंफांखौथ' गायहैयो ओमफ्राय थालिर ओ मोनसे दानस'नानैबो लाङो बेखौ मा खामानियाव बाहायो आंथ' मिथिला खिन्थु दा नस'नानै लांनाय थालिरखौ उनावहाय मानसिफोरा फैनानै नायफैफिनो आरोना माने साननैसो थानानै जुदि बियो रोदोम हरफिनोब्ला बे मानसि या माने थांनानै थानो गोसो दंबावोमोन ओमफाय रोदोम हराब्ला माने थांनानै थानो गोसो गैयामोन बिदि होननाय फोथायलायनाय
नंगौ नंगौ नंगौ बे थालिरा किसुमान थालिरा दाननाय लोगो लोगो बे गोदान खिलिबोयोना गेजेरजों बेफोरखौ नायनाय जायो जों।
औ नोंगौ। बेखौ बे दाननानै लांनाय थालिरखौ मायाव बाहायो मिथियो नामा नोंथाङा?
बेखौ आंबो मोजां मोनथिया नोंथां ओरैनो गारनानै फैबाय बायोसो। नामा साइटफोराव।
जानाया आंबो बेखौ बांद्राय मिथिया खालि दाननानै लांनायखौ नुदों आरो।